हेलौ
हेलौ औ नोंथां
खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
अ मा खालामगासिनो होनदों दा नोंथां
दायो आङो जिरायनानै दं नोंथां ओरैनो
अ जेबो खामानि मावथ्राखै नामा
खामानियाथ' मावनायाय जाथ'वाखै नोंथां
अ अ बिदिब्ला दा नोंथाङा एसे समफोर होनो हागोन नामा जोंहा माखासे आयदा लानानै सावरायनो
हागोन नोंथां
अ बिदिब्ला जोंहा बर'फोरनि बैसागुनि सायावनो सावरायनोसै नामा नोंथां
सावरायजायो नोंथां
थ' बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनानै हरग्रो नामा नोंथां बैसागुखौ बर'फ्रा माबोरै माबोरैहाय खुङोमोन माबोरै खुंबोदों आथिखालाव माबोरै जाखो बिनि बागै एसे फोरमायनानै होग्रोदो नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां बैसागु होनोब्लाथ' बर'फोरनि देरसिन फोरबो
बे बैसागु फोरबोहा जोंहा बोथोर बे फोरबोआहाय जोंहा बर'फोरनि आमाइ थुख्ल' होननानै बुंनाय जायो जायखौ माने ओ मिथियै बे फोरबोखौ मिथि मोनथियै बर'फोरा उन्दैनिफ्राय लानानै रावबो गैया होननानै मिथिनो हायो बे बैसागु फोरबोहाय जोंहा सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालिनिफ्राय जोङो जागायजेननायखौ नुनो मोनो बे सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि जोङो न'खरनि मोसौ बोरमा थुखैनाय जायो बेयाव जोंहा
औ
बैसागुखौहाय मोननै बाहागोआव जों राननो हायो जेरै मोसौनि बैसागु बिदिनो मानसिनि बैसागु बे मोसौ बैसागुआवहाय जोङो मोसौ मोसौफोरखौ जोङो थुखैनायजों लोगोसे जोङो बेहाय गोबां गुबुन गुबुन नेमफोरबो जोङो फालिदेरो जोंहा मोसौ थुखैनो थाखाय गिबियावनो बायदिसिना मुवा बेसादफोर नांगौ जायो जेरैबायदि लाव फान्थाव थाइखा खेरेला बिदिनो गुबुन गुबुन जि मोनो माने बेफोरखौ बुथुमनानै जोङो लाय जों बेफोर मैगं खौहाय बा मुवा बेसादफोरखौ जोङो सानसे सिगाङावनो फुनानै लायो बिदिनो जोङो बेफोर बेसादफोरखौ संग्रायाव लानानै जोङो गल गल हानानै लायो बेनिफ्राय जोङो मोसौ मोसौनो जोङो माला गान बानायनानै गानहोयो बेबायदिनो आरोबाव जोङो मोसौ मोसौ मोसौ बोरमानि बिखुङाव माखासे जोङो फाख्रा सिख्रा गाबफोर फुनो बेफोर गाब फुनफोरखौ जोङो सिन्दुरखौबोहाय जोङो थाव गोथांजों लगायनानै फुनो बा ओंखाम दोनि हांगारखौ जोङो एरख'नानै जोङो थाव गुबैजों लागायनानै जोङो रायदों नङाब्ला थाराय एबा इन्दि एबा दालाय फोदो जोङो ओ मोदोमाव फाख्रा फाख्रि दाग जोङो फुननानै होयो बेबायदि फुनखांनानै बा जोङो माला गानहोनानै हांसोफोरखौ दैमा बिलो बेफोरबायदि जायगाफोराव जों थुखैनो लाबाय बे थुखैनायावबो जोङो गोदो गोदाय जोंहा दोरोङारि बेबायदि रोखोमसे मेथाइ दङ जेरैबायदि लाव जा फान्थाव जा बोसोरो बोसोरो बोराय थाथों होननानै मोसौफोरखौ ओ लाव फान्थाव ओनि माला होननानै आर खुबैनानै जोङो ओ बेखौ खननाय जायोमोन बेबायदिनो ओ थुखैनो लांनाय समावबो जोङो ओ रायदों बिलाइ मोखै बुुज्रावनानै लांनाय जायोमोन बिदिनो जोङो थुखैखांनानै मोसौफोरखौ ओ सारनानै होनाय जायो बेनिफ्राय हगार मोनाबिलि समाव जोङो बे मोसौफोरखौनो ओ गोदान दिरुंजों खायो मोसौ खानायनि सिगां गलिफोरखौ लिरस्रां आरिस्रां साफा खालामो बेबायदि
औ
नो जोङो मोसौ बोरमाखौ सिबिनायनि मोनसे फोरबो बायदि जोङो खुं खुंजेनो ओ बेबायदिनो सौ अनगायैबो बै दिनखालि ओ गोजाम बोसोरखौ जोङो बिदायहाय हिसाबै जोङो जायगा लानानै जायगा जों नुनो मोनो बे गोखा गोखै जानायफोरावहाय जोङो ओ बायदि रोखोमनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे मैगं मैलाफोर खौ जों बुथुमनाय दिंखिया मानामुनि ओ दौस्रेम लाफा सायख' मा ओ रोखोमनि मैगंफोर जोङो बुथुमनानै लायो जोङो खोनायोमोन गोदो गोदायहाय बेफोर मैगंफ्रा से मा सेजौ से मैगंफोरखौ जोङो बुथुमनानै लायोमोन बे ओ जानाय जोङो बिनाबो दाजाबदेरो गोथाव जानायनि थाखाय बेफोर गोखाै गोखै जानायनि ओ ओंथियानो जाहैबाय जोंहा ओ उम बे मैगं मैलाफोराव जोंहा गोबां रोखोमनि मुलि हारिनि मैगंफोर दं बा भिटामिन दं बेफोर मैगंफोरखौ जो बेराम जारनिफ्राय थाखाय रैखा मोनो बेबायदि साननानै जोङो बे गोखा गोखैखौ जानाय जायो बेनिफ्रायथ' जोंहा मानसिया बैसागोनि से खालारनिफ्राय बे बेनि सोमोन्दै नोंथाङाबो बुंनानै होदो एसे
औ बिदिब्ला नोंथाङाथ' बैसागुनि जि माखासे जोंहा माबोरै माबोरै फालिबोनाय बेफोरखौ नोंथाङा एसे एनै फोरमायनानै होग्रोखाबाय बिदिब्ला आङो माने मानसि बैसागु बेफोरनि सायाव एसे फोरमायनानै होनोसै आरो ना जोंहा माने बैसागु मानसिनि बैसागु होनोब्ला जोंहा गिबियाव से थारिखनिफ्राय माने फालिनाय जायो नङा होमबा नोंथां बिदिनो जोंहा बैसागु बैसागु होननानै बुङोब्ला जोंहा बर' हारिनि जि सुबुं गासिबो सुबुंफ्रानो माने रंजायालासिनो थानो हाया आरोना जेराव जोंहा बे फोरबोखौ गोबां गाजा गोमजायै माने फालिनायखौ जों नुनो मोनो जायनि जाहोनाव जों बर'फोरनि देरसिन फोरबो होनोब्ला जों बैसागु फोरबोखौनो बुंनानै बुंनो हायो आरोना जेराव जोंहा बैसागुनि जोहै माखासे जोंहा बर'नि हारिमुफोरखौ जों गोबां सिनायथिखौ होनो हानाय खौ जों नुनो मोनो जेराव बे जोंहा बैसागु फोरबो गाव जोंहा जेरै खाम जथा सिफुं सेरजा बेफोरबायदि दामजुफोरखौ लानानै जोंहा रंजानाय जायो आरोना गोदोनि समाव आरोना नाथाय आथिखालावथ' जों बेफोरखौ बारा एसेबां
औ
खायसे खायसे गामि बा ओनसोलफ्राव बेफोरखौ इउस स खालामनाय बा जोंहा बाहायनायखौ इसिबां नुनो मोनला गोदोनि समावबाथ' जोंहा जेबो बेफोरबायदि गैया आथिखालनि बायदि दामजुफोर गैयामोन नालाय बेबायदिनो जोङो माने बैसागु मानसिनि बैसागु होनोब्ला जोङो माने गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो बर'फोरनियाव माखासे नेम दंखायो जि फोरबोफोरखौ बर' फालियो बा खुङो बैदि बैफोर फोरबोफोरनिनो माने थाखाय बर'फ्रा माने थिनानै दोननानै जौ संनाय बै फोरबोआव लोंनो थाखाय बैफोर माने थिनानै संबोनाय जौ बेफोरखौ जों नुनो मोनो थिग बेबायदिनो जोंहा बैसागुआवबो माने बैसागुनि नामै बिदिनो बैसागु जायैनि सिगां जिबा दिन बा नैजि दिनसो सिगांनो जौफोरखौ संना दोननायखौ जों नुनो मोनो आरो ना बिदिनो थिनानै संनानै दोननायखौ जोंहा जेब्ला मानसिनि बैसागु जायो जि जोंहा से बा नै थारिगसो जायो बै दिनखालिनिफ्राय जोंहा रायजोफ्रा बयबो गामिफ्राव ओंखारलायनानै लोंलायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना लोंलायनानै मा एसे एनै माने रंजानो थाखाय मोजां जानायनि बा खुगा ओंखारनायनि जोंहाथ' फोथायनाय दं नालाय जौ माने जौ एसे एनै लोङाबा माने मानसिनि खुगायाबा हसेबां ओंखारा होननानै बेबायदिनो माने एसे एनै जौ लोङोबा जाखो जोंहा जेरै खुवा मेथाइफोर खननायावबो एसे गोबारै जालाङो होननाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो माने गोदोनि समाव माने
औ
बर'फोरहा बिदि दामग्रा जेरै खाम जथा सिफुं बायदिसिनाफोरखौ दामनानै मोसायोमोन आरो बिदिनो जोंना खुगा मेथाइ फोर बायदिसिना खननानै मोसानायखौ जों माने नुनो मोनोमोन आरोना नाथाय आथिखालाव जों बैफोरनि सोलायै माखासे जि खननाय मेथाइफोर बेफोरखौ दामनानै मोसानायफोरखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो जोङो बैसागुखौ गोदोनि समाव माने से दानहालागै फालियोमोन बा खुङोमोन होननाय बायदि खोनायो आरो ना नाथाय बियो बेसेबां सैथो बेखौथ' बुंनो हाला जाहैबाय माने जों दा खोनानाय हिसाबै जों से दान माने फालियोमोन होननाय बायदि खोनायो बेनि अनगायैबो माने आथिखालाव जोंहा बेसेबां फालिनाय नुयो होनबा खोब नुयो जोंहा ब्रै बा बा दिनसो बिसिमसो फालिनायखौ जों नुनो मोनसै गोदोनि समाव जोंहा आरो बिदिनो बैसागुखौ गोबां माने बाहागोआव राननानै माने बैसागुखौ माने फालियोमोन होननाय बायदि खोनायो जेरै जोंहा गिबि बैसागुनि जि सैथ्र' दाननि जोबथा सान मोसौ बैसागु नोंथाङानो एसे फोरमायलांखाबाय बिदि जोंहा जिब जुनारनि बैसागु राननानैबो फालिनायखौ नुयोमोन नो जोंहा जेरै हो‌ मानसिनि बैसागु बा जोंहा सैमा अमानि बैसागु बा बाय बाहागिनि बैसागु बिदिनो दाउ दाउनि बैसागु बिदि बा माने बाहागो रानलायनानै मोनसे मोनसे दिनखौ बानलायनानै बैसागुखौ खुनाय नुयोमोन होनलायनाय खोनायो आरोना बेफोरखौ थ' जों इसेबां बुंनो हाला सैथोथारना नों मारगौना नों मारामोन नाथाय जों खोनायो नालाय बेफोरखौ एसे बुंफायोब्ला मोजां जायो आरो माने बिदिनो जोंहा बैसागु खुंबोयोमोन होननाय खोनायो थिग बेबायदिनो जोंहा बैसागु फोरब माने बैसागुनि जि रंजानाय सान बेखौ जोंहा मोजांयैनो गाजा गोमजायै बयबो रंजानायनि गेजेरजों जोंहा माखासे जि बयनिबो न'खर बैनि न'खर मोसालायनो थांलायलायनानै जोंहा माने आमफ्राय जि जोंहा मोसानायनि नामै बा बैसागु‌ बोसोर गोदाननि नामै जि जाय हायो इसेबां हरलायलायनाय जि अनसुंथाइ मोनो बैफोरखौ जोंहा हो लालायलायनानै बिदिनो बयनिबो न'खर न'खर मोसाखांनायनि उनाव जोंहा बेफोरखौ माने रायजोनि नामावनो मा बै बेदरफोर जानायबो हुदा दङ बा जोंहा लावखार ओंखाम जानायनि हुदा दङ जेराव जोंहा बैसागुनि जे मागि खांनानै बयबो जे जोंहा बोसोर गोदानखौ बरायखांनानै नाय सानाय सुनायफोरखौ होखारनो थाखाय जोंहा माखासे माने बैसागुनि जि रंजाखांनाय माने दा आथिखालावथ' जोंहा माने माबाखौ फालिनानैबो नालाय से दानसेलागै सानब्रैबा सानबासो मोसाखांनायनि उनावनो माने बैसागुनि जि जि मोननाय जि बैफोरो अनसुंथाइफोर बेफोरखौ जमा खालामलायनानै बिदिनो लावखार ओंखाम जानायखौ जों नुनो मोनो थिग बे बेबायदिनो जोङो बैसागुखौ बर'फोरनि गेजेराव फालिनायखौ नुनो मोनो आरोना बिदिब्ला जोंहा समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां खोनादों ना नोंथां
दे नोंथां
औ बिदिब्ला समाबो जाबाय नालाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां औ दे
औ दे दे जागोन दे नोंथां